हेल' नोंथां खोनादोंना नोंथां
औ
औ औ नोंथांनियाव आं मोननैसो बाद थ्रा मिथिनो लुगैदोंमोन नोंथाङा आंनो फोरमायनो हागोनना औ ओ नोंथाङा आंनि अडिअ'फोरखौ मोजाङै खोनादों दा आंनि भइस खौ मोजाङै खोनादों दा नोंथाङा औ ओ आं नोंथांनाव सोंनो सोंनो नागिरदोंमोनदि बा आं नोंथांनाव मोन्थिनो नागिरदोंमोनदि ओ सुबुं माहारिनो नांगौ जानाय आदारफोरनि बागै आं नोंथांनियाव मिथिनो लुबैदोंमोन नोंथाङा आंनो खोन्थानो हागोन ना? हेल' नोंथां
दे नोंथां अब्ला खोन्थालायदो
गुबैयै जोंना
औ
जानाय लोंनाय
औ औ औ औ औ औ औ औ
गासिबो गासिबो जाय
औ औ औ औ औ
गोसोआवनो जानांगौ
औ
बिदिनो
औ औ औ आं खोनादों
दा बे बे बेलायाव जोङो बेफोरनिफ्राय बेसे हायो सांग्रां थानाया जोंनिनो मोजां आरो जों बेखौ जानायनिफ्राय एसे जानगाराव थायोब्ला जों गावनो न'आवनो बिदिनो आबादफोरखौ बिदि, अरगेनिक हासार दाउ बोरमा, मोसौखौ बाहायनानै जोङो आबादफोरखौ मावोब्ला, थारैनो बेफोर आबादनि मोननाय दिहुनथाय फिथाइ सामथाइ माइ माइरं बिदिनो लेस्रा बायदि बायदि बेफोरखौ जब्ला जोंनि देहायाव थारैनो ओ नोरजिया जाया गोहोम खोख्लैजाया आरो बिनि सोलाय जों बेफोरनिफ्राय जि भिटामिनफोरखौ मोननांगौ जि माने बुस्थुफोरखौ, मोननांगौ बेखौ जों मोननो हायो आरो बि जों खहा जानायनि सोलाय जोङो, देहायाव, माने जोङो गोग्गो नांगौ भिटामिनफोरखौ माने मोननो हानाय जायो। दा बेनि अनगायैबो जोङो जेरै हाग्रा बंग्रायाव जों बेन्दों बिफां हानाय बिजौ बिदिनो थास थासखौ जोङो गोबां रोखोमाव, मोननो हायो जोङो थास' होनोब्ला जोङो माखौ जाजाया होननाय मोनसे खोथा दा बेनि थासनि रोदायाबो जाजा बिफाङाबो जाजायो बिलाइआबो जायो बिबारा जाजायो बेदराबो जाजायो,
औ
फेमास ओंख्रि आरो बियो मैगंफ्रा जों बेफोरखौ जाबा थारैनो जोंनि देहायाव माने खहा लाबा नाथाय बिनि सोलायै जोङो बफोरखौ मोननो हायो आरो बेनि अनगायैबो गोबां बिदिनो बे हाग्रा बंग्रा एसे दैसाफोराव जोङो दिंखिया बेफोरबायदि ओं बिदिनो बे गोबां ओंख्रिफोरखौ जोङो माने मोननो हायो, दा बेफोर ओंख्रिफोरखौ जानाया जोंनि थाखाय जोबोर मोजां दिनै बुंजायो बेफोरखौ मिथिंगानि आबहावानिफ्राय बा हानिफ्राय मोजां हासारफोरखौ मोननानै जानानै जोङो बोलो मोनो आरो बेफोरनो जोंनि जाग्रा आदार होननानै जों सानना लानांगौ, दा आङो बेसेखौनो बुंनानै दोनबाय नोंथाङा बेनि बागै एसे बेखेवबावगोन होननानै आङो,
औ ओ गिबियावनो नोंथाङा सोंनो हा, मा होनदों नोंथाङा?
ए दा नोंथाङाबो एसे फोरमायना होदो बेफोरनि बागै।
औ, औ। ओ नोंथाङा आंनि अडिय'खौ मोजाङै खोनादों ना? अ, ख्लियारलि
एसे आप दाउन जादों आरो।
औ। ओ मा होनो बेखौ ओ नों जोंनि सोंथि बायदि ओ सुबुंनो नांगौ जानाय आदारनि सोमोन्दै फोरमायनो जों ओ लादोंमोन।
ओ जोङो जोंनो जोंनि आसाम हा दोराव ओ जोंनि ओ गुबै आदार होनोब्ला जों ओंखामखौनो बुंनांगोन। मानो बुङोब्ला जोंनि आसाम हादोराव माइ आबादखौ बांसिनै गायनाय जायो बेनिखायनो जोंनि आसाम हादराव ओ ओंखामखौ बां सिन जानायखौ जों नुनो मोनो। बा ओंखामखौ जों बां जायो। नाथाय जों गुबुन ओ हादोरफोराव नायोब्ला ओ बिथांमोना ओंखामखौ जाया। ओ बिथांमोना गम आबादनिफ्राय बानायनाय रुति बायदिसिना ओ मुवाफोरखौ बिथांमोना आंगो आदार महरै बाहायनाय जे-जेखौ जों नुनो मोनो। बेफोरबायदिनो आसाम हा दोराव ओ ओंखामखौ आ आंगो आदार म हरै ओ मानिनाय जायो आरो। ओंखामजों जानो थाखाय नोंथाङा बुंलांनाय बाय दि जों मिथिंगानिफ्राय मोननाय बायदिसिना मैगं थाइगं ओ बिदिनो बायदिसिना हाग्रानिफ्राय मोननाय मैगं थाइगंफोरखौ ओंखामजों जाजायो। बेफोरबायदिनो रुटिखौबो बायदिसिना मैगं थाइगंफोरजों जोङो सबजि महरै बा ओंख्रि महरै संनानै बेखौबो जाजायो। रुटि जायोब्ला जोंनि देहाया रेजें जायो आरो जोङो उन्दुनो ओंखारा जाबायदि जोङो ओंखाम जाबोला जोङो ओ उन्दुनो ओंखारो बेफोरबायदि रुटि जाब्ला जाया आरो नोंथां। ओ बेनिखायनो जोङो जेसे हायो एसेबां रुटि जायोब्ला मोजां। मानो होनबा रुटिया जोंनि देहाखौ रेजें लाखियो। ओ नाथाय ओंखामा जोंनि देहाखौ गिलिर खालामनायजों लोगो से उन्दुनो ओंखारहोयो आरो। बेबायदिनो, ओ जोङो ओंखामखौ ओ बायदिसिना ओंख्रिफोरजों जाजायो। ओ जेरै नोंथां बुंलांनाय बायदि ओ थास' ओ थास' नि फ्राय बायदिसिना जोङो जाखिनि आबाद मावो जेरै उम ओ आलु ओ भिन्दि लेस्रा बायदिसिना फाजाफोरजों जों ओंखामखौ जाजायो बेनिफ्राय ओ जोङो ओंखामखौ जोंनि ओ ओ मा होनो बेखौ अनला ओंख्रि बिदिनो सबाइ ओंख्रि बायदिसिनाजोंबो जाजायो ओ अनला ओंख्रिखौ जों बानायनो ना थाङोब्ला जों गिबियावनो जोंनि ओंखाम दा ओंखाम माइरं बे माइरंजोंनो जों बे खौ अनला ओंख्रिखौ बानायनाय जायो। ओ जोङो ओ ओंखामखौ माबायदि मोनो बुङोब्ला जों गिबियावनो जोङो जोंनि हाखौ दैज्लां समाव जों एवनानै जों माइ गायो बे माइआ जेब्ला जों मोनो बे मोननाय माइखौ जोङो न'आव हाना लाबोनानै जोंनि टेक्टर बा मारा होग्रा मिचिनफोरजों जोङो मारा होनानै बे माइ जामखिनि माइरं मोनो बेखौ जोङो ओ ओ सान्दुङाव फोराननानै सानदुङाव बा फोराननानै बा लामनानै जों बेखौ ओ माइ मिलाव जोङो लांनानै बेखौ संना लाबोनायखौ जों नुनोमोन बा जों संनानै लाबोयो आरो बेनिफ्राय जोङो थौ संनानै जाब्ला बेयो ओंखाम महरै जायो। बेखौ जाब्ला सक्टि मोनो बोलो मोनो। बेबायदिनो अनला खारैखौबो जोङो बे ओ माइरंजोंनो जोङो गिबिआव बेखौ देग्लिनानै गुन्दै खालामग्रोयो बेनिफ्राय जों बेखौ गोदौबाय थानाय दैयाव होनानो ओ संनाय जायो। बे अनला खारैखौ बायदिसिना बेदर बायदिसिना मुवाफोरजों जों संना जायोबा ओ जोबोद गोथाव मोनो जेरै अनला खारैजों अनला फाख्रि संनाय लाइ लाहा लाइ होनानै बा बिदिनो ओं अनला खारैजों बेदर संनाय जेरै दाउ बेदर बिदिनो ओ अमा बेदर बिदिनो बायदिसिना बेदरफोरखौ अनला खारैजों बानायनाय जायो लोगोसे जोङो अनला खारैखौ ओ औवा गाजाजोंबो बानायनायखौ नुनो मोनो अन अनला खारिखौ जों औवा गाजों ओ जों जायो आरो बेफोरबायदिनो ओ बेनि दाय गोबां ओंख्रिफोरजों जों जाजायो दा बिदिनो जेसेबांनो जों बेबायदिनो आरो नोंथां ओ
औ
नोंथाङा आंनो ओ गोबां बाथ्रा बिदिनो मिनथिहोबाय
औ
खालामथबाय गोजोन्थों नोंथां। नोंथां
औ खोनादों दा आंनाबा बोरै जादों
औ बोरैबा थ' थ' था था खोनादों
औ दे बिदिबा जोङो उन समाव रायज्लायफिनसिगोन
अके